हेलौ औ नोंथाङा मोजाङै खोनादों ना?
औ खोनादों दे मोजाङैनो खोनादों ।
ओ गिबियावनो गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो ।
बिदिब्ला जों मोनसे जरखा आयदा लानानै सावरायदिनि जों दिनै आयदा महरै समाजारि बिजों बेखौनो सावरायनो लानोसै ओ समाजारि बिजों होननानै बुङोब्लाथ' जोङो इंराजियाव ससियेल मिडिया जायखौ बुंनाय जायो
औ औ
माने जों बुहुमाव थानाय जेसेबां खि सुबुंआानो जा जेसेबांखि हादोरानो जाया मानो बेजों जेराव जों मुलुगनाङै गोसारनो हायो आरो ना जेरै बेफोरनि गेजे राव जोङो ओ गोबां एप्सफोर मोनो जेरै जोङो फेसबुक इउटुब, इन्सटाग्राम, टिउ- टुइटार जायखौ जों दायो एक्स होननानैबो मिथियो आरो दा दा बेफोरबायदिनो गोबां मोनो जेराव जों वाट्सपफोरखौ खिन्थु दायो मोनसे ससियेल मिडियाबाबो माने प्राइभेट प्लेटफर्म होननानै बुंनो हायो आरोना मानोना बेयाव नोंनि हक हगारना दोननाय नों जायखौ गोसो बेखौलसो एड खालामनो हायो नालाय दा जों दिनै गोबां नुनो मोनबाय थादों आरोना दिनै जों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबां गाज्रिबो मोनो मोजांबो मोनो थ नोंथांनि बादिब्ला समाजारि बिजोङा फैनानै जोंनि सुबुं माहारिया एबा सुबुं माहारिनि थाखाय मोजां जादों ना गाज्रि जादों होननानै नोंथाङा सानो?
आंनि हिसाबैबाथ माने मोजांबो जादों होननांगोन आरो गाज्रि मा होनो गाज्रिबो जादों होननांगोन माने खायसे मा होनो जों ससियेल मिडियाफ्राव नुवा होमबा जेनेबा सोल बिदि मा होनो ससियेल मिडिया फैनानै माने जों रोङिखौ सोलोंनो हादों गोदान गोदान आयदा सोलोंनो हादों आरो जों बे सर ससियेल मिडियानिफ्राय जों मा होनो आ आइदिया मोननानै माने जोङो दावगानोबो हादों। आरो गुबुन फारसेथिं नायोब्ला जोङो माने ससियेल मिडि इदियानि जोहै माने जोङो माने गाज्रि लामायाव थांनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोन्दों आरो नङा होमबा
नुनायाथ नुदों दा बेखौ माबाय माबायदि जों होबथानो हागोन?
माबायदि होबथानो हाग होनोब्लाथ माबाय माने बेयो होबथानाया होबथानाय होबथानाय होबथानो हानायनि हानाय हायिया माने बे गाव गावनि गोसो बा बे मा होनो गाव गावनि गोसो गोसजों माने जों गाज्रि जालांनाय फोरखौ जों मारे होबथानो हाया नङा होमबा आरो औ बेथ मा होनो मालायनि गोसोखौ जों माने हाजार गोसोआ जुदि गाजिबा हाजार बे खौ मोजां मोजां रावजों बुजाय मोजां लामा दिन्थि अब्लाबो बेयो माने गाज्रि लामाजोंनो थांखागोन आरो जेनेबा नङा‌ हमबा आ आं इदि होननानै सानो आ रो
दा आंनि थाखायब्लाथ माने ओरैबायदि जेनेबा जुदि मोजाङानो मोजां नङामोनब्ला एबा मोजाङानो नङामोन अब्लाथ बयबो गनायनानै लाखानायानो नङामोन अब्ला माने गुबुना बाहायनाय आनो नं आमोन आंनि बायदिब्ला माने बांसि सिन माने ओरैबायदि मोजांनि थाखायनो बाहायजादों आरो नाथाय ओरैबायदि मोजाङा थाब्ला जेरै गाज्रिया थाखागोन हरा थाब्ला जेरै सान थागोन बेफोरबायदिनो जादों होननानै सानना ला
औ औ माने एं गारनो हाया आरो माने इदिनांसिगोन।
ससियेल मिडिया थानायनि गेजेरजों गोबां गोजान गोजानाव थाब्लाबो नों नखराव खबर हरनो हायो खबर लानो हायो आरो लोगोसेनो दाजों सोरबाफोर जुदि मोनसे इन्टारभिउखौनो हमनानै लादो इन्टारभिउ लानो गोनां दं नोङो हेड अफिसा दिल्लीयाव ओमफाय नोङो थायो आसामाव दा नोङो बेयाव थांलाय फैलाय खालामनानै गाबोन इन्टारभिउ हैैबाय दिनै फैबाय समफोर थांगोन बेफोरबायदिथ' खालामस्लाबनो हाबाय थाया ओंखायनो जोङो ओ नेटवर्कनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेरै वाटसाप गुगोल मिट बेफोरनि गेजेरजों जों गोबांनो इन्टारभिउबो लानो हाबाय आरो थांलाय फैलायनि खरसबो जोब बाय थ' आंनि थाखाय मोजाङानो आरोना।
औ मोजाङानो।
जोंनि जाय फोरा माने सोलोंथाइफोरखौ आथिखालाव मोजाङै लाजोबनो हायाखै नङा होमबा? जायफोर माने बुजिनाया गैया नाथाय सोरबाया ओरैबायदिबो दङ जे बुजियो बियो गाज्रि होननानै नाथाय फैसा रां बेफोरबायदि मोननायनि थाखाय माने गाज्रिबाबो मावगोन बेफोरबाय दि नुनो मोननायनो औ ससियेल मिडिया गुबुंले जालां‌
औ माने खायसेया बुजिनानैबो माने बुजि खायो जेनेबा होमबाबो बुजियै बायदि मावो आरो माने खामानिफोरखौहाय।
जोंनि माने बर'फोरनि जों दा फेसबुक क्रियेटरफोरखौ नायब्लानो जों माखासे खोथाफोरखौ हमनो हायो नङा होम बा बिथांमोनाबो सोरबा संसार जानाय सोरबाया हाबा जानाय जानो हागौ बिसोरो माने मि-मिथिखायो आरोना गावनि गथ' गथायनो मा‌ एनसार होनां गौ आरो गुबुननो मा होनांगौ अब्ला बेखौ मिथिसेयावबो माने दा फैसानि थाखायनो खारसोमनानै बेफोर हाबाखौ मावगासिनो दङ।
औ औ
दा
बे ससेयेल मिडियाव माने गुबुना माने जा मा नो बैबे जे गाज्रि खा गाज्रि हाबा बा गाज्रि गाज्रि मा होनो बिज बिहोमा बेफोरखौ माने ससियेल मिडियावहाय माने होनाय जायो नङा होमबा? होनानै जुदि बै बिसोरो माने नुना नैनो माने गुबुनाबा ओरैबायदि खालामदों गुबुनाबा गाज्रि हाबा मावदों जों मानो हाया बेफोरबायदि नानै खायसेया माने बुजिसेयावबो मावनाय जायो नङा होमबा?
उ गाज्रिबाबो मोजांबाबो जाय सासे क्रियेटरा साक्सेस जाबाय बेखौथ साक्सेस होननानै बुंनाय नङा नाथाय फैसानि खेत त्रआव बिसोरो बांसिन मोनबाय अ अब्ला अ बेबो बिदि खालामनानै फैसा मोनदोंबा आंबो खालामगोन माने जोंनियाव माने बुस बुजिलायनाया गोबां माबा आरोना माने फैसानि खेथ्रआवनो ओ खारलांनाय जायो एसे नोंथाङा दायो फरायसााना दायो फराय फरायखांनानै फरायसाया जोब्बाय नोंनि फरायनायख
आंना फरायनो माने आं दोनथ थनाय जाबाय आरो फरायनायखौ।
अह अब्लाथ थेवबो दा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो गोबां जों ए आइ ए आइ नि एप्सफोर मोनो जुदि नोंथाङा माबाफोर फालांगियारि खामानि मावनो गोसो अदेबानि मावगोन एबा मावगासिनो दं बेफोरनि खामानिफोर खौबो नोंथाङा गोरलैयैनो दायो नों सोलोंनो हायो आरो नङा होमबा?
औ नंगौ।
दा जेनेबा जों इउटुबखौनो हमनानै लाबाय जों आं जेब्ला फरायसा सममोन अब्लाबोथ आं इउटुबावनो गोबां एन्सारफोर बेफोरखौ नागिरनानै मोजां मोजां लादोंमोन। आरो ए आइ ए आइ सार्टिफिकेट बेफोरनि गेजेरजोंबो‌ गोबां नों मिथि मोनै खोथाफोरखौबो मिथि मोनो आरो जेरै जोङो ससियेल मिड डिया थानायनि गेजेरावनो जेरै जों बहाबा बांग्रिं मावावदों मानसि थैदों माबायदि थानांगौ बेफोर खोथाफोरखौबो डिजेस्टारफोरखौबो जों मिथिनो मोनो आरो न।
उम उम।
दा दा आ ओम दा दाथ ससियेल मिडिया जानानै फैबाय नोंथांनावबो माबाफोर ससियेल मिडियानि गेजेरजों माबाफोर गाज्रि जाब्रबथायफोर जादों नामा?
आंनियाथ एफोरबायदि ओहो जा एफोरबायदि जा फेराखै जानायालाय। किन्तु माने आंनि माने इफोरबायदि गुबुना माने हेख खालामनाय एफोरबायदि जादों आरो जानायालाय खेबसे।
अ दा बेफोरो गोबां साबोदानानो होनां। सिगोन आथिखालनि मुगानि थाखाय मानोना।
दानियाथ दानि दिनाव थारमाने। गुबां माने गो-गोरों मानसि ओंखारबाय नङा होमबा जेनेबा। मानि गुबुननि पासपर्ट मिथ थिया बाबो माने हेक खालामनो हानाय इफोरबायदि ओ। नो नुनायखौ मोनो आरो जोङो गुबुननि आइडि बा गुबुननि एक थावनिफोरदिखौहाय।
बेफोरथ जोबोद मोनसे गाजि। बेनिखायनो जुदि नोंथांनि। पासपर्टफ्रा जुदि माबा मोनसे जायोब्ला सोरबाया खुलियोब्ला अब्ला नोंथाङा थाबैनो रिसेट खालामनांगौ आरो रिसेट खालामबाबो हायाब्ला। मानोना प्राइमारि नाम्बारा। बिदि सोलाय जायोबाथ रिसेक्ट खालामनो हाला। पासवर्टखौ खालामफिननो हाला। बेनिखायनो नोंथाङा मा खालामनांगौ साइबार क्राइम होननाय मोनसे दङ। वान नाइन थ्रि जिर बे। बेफोराव कल खालामनानै कमप्लेन खालामनो हायो। आरोना दा। गोबां हेफाजाबगिरि एबा जोंनि। पुलिस बिफाननिबो खामानि मावग्राफ्रा मावो। नाथाय जोंनि माने गामि। गफानि मानसिफ्रा बांसिनानो मिथिया आरो। बेफोरखौ माने नायनोनो सा। मा नायनोनो टाइम गैया आरो।
औ।
दा मोनसे खोथाखौबो बुंनो गोनां। जायो जे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव। बिदिनो ससियेल मिडियानि एवेरनेस लाबोनांगौ होननानै सानोना साना नोंथाङा। ससियेल मिडियानि एवारनेस एवारनेस होननानै बुङोब्ला मावबादा जेरै ओ जों सिफुं दामोना फुं दामनो थाखाय जेरै जोङो ख्रिस्टि फोरोङो बेफोरबायदि फोरोंनायखौ जों नुनो मोनो नङा हो बा जोंनि बर'फोरनि मोसानायनि बेलायाव बेबाय बेबाय दिनो ससियेल मिडियानि गेजेरावबो बबेया गाज्रि बबेबा जोङो माबादि थानांगौ माब्रै खालामनांगौ बेफोरनि माने मावबादा माने फोरोंथाइ बेफोरबायदि खालामोबा मोजां जागोन ना जाया नोंथाङा मा सानो?
मोजां जायो होननानै सानो आङो मानो होनबा खायसेफ्रा मोनथियाना आ-ओरैनो ओरैनो सायावल ससियेल मिडिया होननानै ओरैनो बा-बाहायो ओमफाय जुदि बैफोराव गाज्रि खामानिबो गुबुनादि बिदि हेक खालामनो हायो इफोरबायदिनि माने इफोरबाय दि मावबादा मोनसे बा माने मोजां होननानै आं सानो आरो जाहाथे बै बैफोर रोङिफोरा एसे बेफोर आयदानि जुदि बैफोरखौ मोनथियो अब्ला जाहाथे बिसोरो गोरोन्थि खालामनो हाया एबा फुल नानै माने खैफोदाव गो गोग्लैया होननानै आं सानो आरो माने।
औ माने गोरोन्थि जाबाबो माने थाबनो
औ औ जाहाथे माने इयुनाव ओं इयुनाव माने जाहाथे बियो खैफोदाव गोग्लैया आरो इदि
औ औ जेरै जों सापस हमनाला दाथ' नोंनियाथ' ससियेल मिडिया एकाउन्ट एकाउन्ट आलसो हेक जाबाय बे नाथाय ओरैबायदिबो जों दिनै नुनो मोनो जाथाय जानाय अदेबानि जेरै ओ सोरनियाबा जिरोजा लांजाबाय नैजि जिरोजा जाबाय एकाउन्टनिफ्राय सोरबा ख्ला-सिख्ला जाफ्लानानै फन खालामदोंमोन मादोंमोन गोबां खोथा जों मिथिना मोनो आरो ना। औ बेफोरखौथ' साफ्रोम क्रियेटर एबा सोरबाया फोरमायथिनानै होबाय थानो एबा फोरोंबाय थानो हाया। बेनिखायनो फोरनिबो मोनसे प्लेटफर्म थायोबा सोलोंनो खाबु थायोबा मोजां जायो आरो। जेराव जों सोलोंनानै बारगनो हायो आरो दा जोंनिया समाबो दायो थांबाय थ' बिनिखायनो जों उनफोराव मोजाङै सावरायनो हासिगोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां औ दे औ दे